नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
औ आं दासान्दि गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां आंबो गसाइनि अननायाव दासान्दि मोजाङानो दं।
औ
आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ नोंथांजों ओ बैसागुनि बैसागु फोरबोनि बागै नोंथांजों सुंद'यै सावरायनो सो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ माबायदि बैसागु फोरबो फालियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ बिदिनो बैसागु फोरबो होनोब्लाथ' बर'फोरनि मोनसे गोजामसिन एबा ओ गिदिरसिन फोरबो एबा बर' समाजजों मोनसे गो ओ गो ओ लोब्बा थानाय मोनसे फोरबो होननानै जों बेबोफोरखौ साननानै लायो।
औ नोंथां
बे फोरबोआवहाय जोंहा गिबियावनोहाय ओ सैथो दाननि जोबथा खालाराव मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागुनिफ्रायनो जोंना बैसागुआव फालिलांनाय जायो मो बे मोसौ बैसागुआव जों जोंना गिबियावनो ओ न'खरनि सुबुंफोरा सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जानानैहाय जोंना लाव फान्थाव बिदिनो बायदिसिना ओ खौ जोङो गिबियावनो हानानै लानाय जायो। बेनिफ्राय जों हाना लाखांनानै बे खौहाय ओ औवानि आरुंजोंहाय माला सुनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा ओ न' सिंनि ओ इसिं एबा इसिंनिजों उम खान्था एबा सारायखौ लाबनानै बेनि हांगारखौ जोङो हल'ना लानानै मोनसे बे थालिर दुखायाव जमा खालामना लानाय जायो बेखौ जोङो थाव गुबैजों लगायनानै मोजाङै ओ गोसोम खालामनाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ